खोनादों नोंथां
हेल' अ दिनैनि आयदाया माने नोंथांखौ दिनैनि बे रायलायनायावहाय लोगो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनाव दिनै आं मोनसे कुइसन सोंनो नागिरदों नोंथाङा बे कुइसनखौ बेखेवनानै होनो हागोन ना
हागोन हागोन
हेल आथिखालाव माने आथिखालाव जों बर' बर' बर' फरायनानै माबायदि बर'आव फरायनानै माबायदि माबायदि जालांनो हायो बा माबायदि खस्थ' मोनो बा माबायदि जायो बिफोरनि बागै गोलावै नोंथाङा फोरमायना होनो हागोन
औ हायो नोंथां हायो आंनि गोसोनि साननाय बा आंनि जि रोंगौ बा आं बुजिनाय बेखौ नोंनो आङो फोरमायनो हायो नोंथां
अ नोंथाङा बर'नि बागै बर'नि बागै माबायदि बिबुंथि होयो बा बर' हारिया माबायदि बेफोरनि बागै एसे फोरमायना होनो हागोन ना
औ हायो नोंथां हायो आं नोंथांनो आङो फोरमायलांनोसै गिबियावनो जोङो मा होनो बर' रावजों फरायोब्लाथाय जों माखासे बिथिङाव जों जौगानो हायो नाथाय नाथाय सोरबा सोरबा सुबुंफोरा बर' राव बर' गुदि फरायसालियाव जों फरायबाथाय सोलों नाथाय बिथिङाव गोबाङै जेंनाजों मोगा मोगा मोगि जायो होननानैबो जों मिथिनो मोनो नोंगौ मालाबा समाव जों सोलोंथाइनि बिथिं बा जोंनि बर' रावजों फरायनानै माखासे जेंनाजों जों मोगा मोगि जानांगौबो जायो नाथाय जों बेखौ सैज्य' बा जोङो बेखौ बिनि फारसे जों नाजाथाबनानै जुदि जोङो फरायोब्लाथाय जोङो जिउआव साक्सेस जायो बा जोङो जाफुंसार जायो आरो जोङो मा होनो बिजाब बिजाब जों फरायनायनि गेजेरजों माखासे माख मोननो हायो जों जुदि बिजाबाव जों माखासे गियान मोननो हायो जेरै जों माखासे मिथियै बा औवा मोनसे फरा बिजाबाव माखासे गियान दङ बै गियानखौ जों फरायनानै जोङो मिथिनानै जोङो गियानखौ बुथुमनानै लानो हायो जों जों जिमानखि बिजाब फराया मानो जोंनि गोसोनि साननाय बा जोंनि रोंगौथि जोंनि जिमान नोङो बिजाब फराय फराया मानो बा जोङो जिमान जों सानफ्रोमबो बिजाब फरायो फरायबाय थायोबा जोङो माखासे जोंनि रोंगौथि जोंनि साननाय हनाय जोंनि माखासे मिथिं दावथिङाव जोङो जुदि बिबुंथि लायोब्लाबो जोंनि गोख्रों स्पिसफोरा जोंना जागोन बा मोजां जायो बिनिखायनो आं सानो नोंथां माने जों जिमान हायो बिजाबखौ फराय जिमान हायो जोङो सोलोंथाइखौ बा जोङो बिजाबनि फारसे जोङो मा मा फरा बिजाबाव जों मा लिरदों बैनि बागै जों माखासे मिथिनो नाजा आरो गियानखौ जों बुथुमनो नाजा बिनिखायनो आङो बुङो बिजाबखौ जोङो फरायनांगौ आरो माखासे गियान बुथुमनांगौ जोङो बिजाब लिरनायनि गेजेरजों जोङो माखासे मा होनो रायथाइनि माखासे बेखौ जोङो स्टाडि खालामनो थाखाय जोङो लिरनांगौबो जोङो बययावबो जोङो लिरनांगौ माखासे जोंनि हेन्ड राइटिं बा जोंनि आखरखौ जोङो मोनसे साफा बा मोनसे समायना बा मोननि साबसिन हामसिन बा बयनिख्रुइबो मोजांसिन खालामनो गोसो जायोब्ला जोङो सानफ्रोमबो जोङो फुङाव बा जोङो दसे फरायनायनि उनाव जोङो मा होनो लिरनांगौबो आरो फरायनांगौबो आरो बिदिनो जोङो बर' बिजोङाव जों जुदि बा बर' बिजों बा बर' फरायसाफोरा जुदि जोङो बर' रावजों फरायब्ला गोबां बिथिङावनो जौगा बोयो गोबां सुबुंफोरा साननो हागौ सोरबा बर' रावजों फरायोब्ला मा जानो हागौ बर' रावजों फरायोब्लाथाय जोङो इयुन फारसे जों दावगानो हागोन नामा बा दावगाना जेबो मा होनो जाफुंजार जानो हाग हाया होननानै सोरबा सुबुंफोराबो साननो हागौ नाथाय आंनि बेलायाव आं बेखौ साना जों बर' रावजों जों बर' रावजों सोलोंथाइ लायोबाबो जोङो माखासे गियान आरजिनो हायो बा गोजौ थाखोआव जोङो सोलोंथाइ लानो हायो जेरै डाक्टर इन्जिनियार माखासे बिदिनो डिप्ल'मा कर्स बिदिनो जोङो माखासे नार्सनि बि बिदिनो जों गोबाङै जों बर' बिजोंजों फरायनायाबो जों गोजौ थाखोआव जों दावखोलांनो हायो जों बिदिन्थि हिसाबै जोङो गोबांखौ नुबोदों जों बर' रावजों फरायोब्लाबो जोङो माखासे सुबुंफोरखौ गोजौ थाखोआव दावखोलांनाय जेरै मा होनो डाक्टर इन्जिनियार बिदिनो माखासे बिथिङाव जोङो बर' रावजों फरायनानैबो जोङो माखासे मा होनो गिदिर गिदिर बा अफिसार इन्जिनियार पुलिस आर्मि पुलिस अफिसार बिदिनो जोङो बर' रावजों फरायनानै जोङो बिदिनो साख्रिफोरखौ जों मावबोनायखौ जों नुनो मोनदों बा जोङो नुबोगासिनोबो दं आरो खोनाबा खोनाबोगासिनोबो दं जोङो बेनिखायनो जों जिमान हायो जों जोंनि बर' राव जों जोंनि बर' सोदोब बा जोंनि राव हारिमुखौ जों फोथांना लाखिनो थाखाय जों जोंनि हारिमुखौ जोङो जौगाखांहोनो थाखाय जोङो आं सानोदि जोङो बर' रावजोंनो फरायनांगौ बा बर' बिजोंनि फरायसालियाव जों बर' गुदि बर' बिजोंनि गुदि फरायसालिनिफ्रायनो जोङो मोजाङै फरायबोयोब्लाथाय जोङो माने मोजां स्टादि खालामबोयोब्लाथाय जोङो बर' रावजोंबो फरायनानै जिउआव साक्सेस जानो हायो जोङो मानो होनोब्ला जों बर' रावजों फरायब्ला जों मानो। मा होनो इंराजि बा माखासे माबाफोरखौ रोङा रोङा होननानै सानो गोबां सुबुं बा गोबां सुबुंफोरा बिनि सायाव जोङो बा सावरायनायखौ नुुबोयो जों जुदि उन्दै समनिफ्राय जों जुदि मोजाङै सोलोंथाइ लायोब्लाथाय जोंनि इंराजि इंराजि रावखौबो जोङो रोङा नङा मा रोङा होननानै जोङो खालामनो हाया जों जुदि जों उन्दैनिफ्रायनो मोजां सोलों लायोब्ला उन्दै समनिफ्रायायदिनो जों जुदि बर' रावाव फोरोंनानै इंराजि बिजोंखौबो जों मोजाङै स्टाडि बा मोजाङै फरायबोयोब्ला जोङो बिनिफ्रायबो जोङो साबसिन हामसिन जोङो इंराजि बिजोङाव फरायनायनि फ्रायबो साबसिनै जोङो इंराजि रावखौबो जोङो फरायनो हायो आंनि साननायाव बिदिनो आरो नोंथां जों सोलोंथाइ बिथिङाव जोङो माखासे बिदिनो जों मोनबोदों जों जुदि बर' रावजों जों फरायनानै माखासे समाव जोङो गोबां फरायसाफोरखौबो जों जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ गोनां जायो नाथाय माखासे फरायसा ओरैबायदिबो जों मोनबोदों बा जों नुबोदों बा माखासे फरायसाफोरा मा होनो मास मोनसे मास मोननैखौ खस्थ' खालामनानै माखासे बिनि जेंनाखौ जोङो बोस्रांना लानायखौबो जों नुनो मोनदों बा सेस्था खालामनानै माखासे फरायसाफोरा जाफुंसार जानायखौबो जों नुनो मोनबोदों आरो नोंथां बिदि बर' राव बर' बिजोंजों फरायसाना फरायनानै गोबां बिथिङाव जौगाबोबाय गोबां मा होनो बर'नि राव बर' हारिखौ जों मुं लाखिनो हाबाय बा बर'नि मा मुंखौ गोजौ फारसे लांनो हाबाय होननानै आं सानो आरो नोंथां नोंथाङाबो बिनि फारसे आंनो एसे बा बोसोन होनानै बा माबा मोनसे आइडिया दङब्ला फोरमायनो हागोन नोंथां।
ओ जागोन नोंथां आं सुंद'यै ओ इमानखिनि आइदिया गैयाब्लाबो आं सुंद'यै नोंथांनो बेखेवना होनो सानदों जों बर' होनोब्ला माने सोरबा सोरबि सानो बर'आव फरायनानै जेबो जौगानो हाया। या नाथाय बिदि नङा मानसिया जिउआवहाय बर' फरायनाबाबो नाजानाय थाबाथाय जिउआव म माने सानसेबाबो सानसे साक्सेस जानो बा जाफुंसारनो हायो आरो ओ आथिखालाव आरो ओ बर' मिडियाम फरायनायनि अनगा इंलिस बा बेफोरबायदि मेडियामाव होयो नाथाय बिदिबो नङा बर'आ जोंनि थाखाय बिमानि राव बर' हारि बर' होनोब्ला जोङो बिमानि रावखौ जोङो बर'नि राव होननानै जोङो बुंना लानाय जायो होनना लानाय जायोबा लिरना लिरनाय दं ओ बर'आव फरायनानै जोङो साक्सेसफुल बा जोङो जाफुंसारनो हाया बिदि नङा नाजानाय थानांगोन बुं आथिखालाव बर' फरायनानै ओ बहुद जौगानाय जौगासारनाय सुबुंफोर दङ ओ बुंनो थाङोबा डक्टर इन्जिनियारिं बा ओ नार्स बहुद थायो बुहुद बायदि बायदि रोखोमनि आइ पि एस ओ ए पि एस बा आइ ए एस अफिसार बा मास्टार टिचार बर'आव फरायनानै बहुद मानसिफोरा जाफुंसारनो हादों नाथाय आथिखालनि सुबुंफोरा सानो बर'आव फरायनानै जेबो जौगासारनो हाया बा बर'आव फरायनानै जेबो जानो हाया बिदि बिदि नङा ओ इंलिस जा बर' मिडियाम जा एसामिस मिडियाम जा सब मिडियामावनो गाव जुदि थांखि थायोबा गाव माने इयुनाव जाफुंसारनो हायो होननानै आं साननानै लायो आरो नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंथां
दिनैनि औ दिनैनि बिबुंथिया एसेनोसै नोंथां ओ आथिखालाव आरो बर' बिजोङाव फरायनानै बायदि बायदि बा जाफुंसारनो हादों जों नुबो खालामगासिनो दं ओ समाजारि बिजोङावबो बहुद माने ओ थाङोबा माबायो ओ आंनि बिबुंथिया एसेनोसै नोंथां नोंथाङा बिनि बागै माबाफोर आरो सुंदयै बिबुंथि होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां हागोन जों जुदि सासे फरायसाया गुन गोनां सोलोंथाइ लानो लानोब्ला बा जों सासे फरायसाया मोजां सोलोंथाइ लानांगौब्ला माखासे बिजाब फरायनायखौ जों बांनांगोन बिजाब फरायनाय गेजेरजों माखासे गियानखौ बुथुमना लानांगोन बिजाबाव जों माखासे सेप्टार बा लेसनफोर थायो बै सेप्टार आरो लेसननि सायाव जोङो माखासे फरायनानै जों गियानखौ बुथुमना लानांगोन जेरै जोङो सेप्टार आरो लेसनाव बेलेग बेलेग थायो बेहाय जोङो माखासे गियान बा जोंनि सों माखासे सोंथिफोर थायो बा माखासे बेहाय माखासे जारिमिन माखासे बिदिनो माखासे लेखाफोरनि माबायदि जायोब्लाथाय माब बायदि फरायनांगौ बा बेखौ जोङो माबायदि दिहुननांगौ जेरै केमिस्ट्रियाव जों माबायदि जों दिहुनबा बेहाय माखासे जोङो माबाफोरखौ मोननो हागोन। बेफोरखौ जोङो मोननो हायो आरो नों नोंथां बेनिखायनो आङो सानो बा जों जिमान फरायगोन जिमाननो जों लेखाखौ नायगोन जिमाननो जों लेखाफोरनि लेखा लानानै फरायबाय थागोन अब्लानो जों बांसिनै जों गियानखौ मोननो हागोन बांसिनै जोङो फरायनायनि फारसे जोङो गियानखौ बुथुमनानै लानो हागोन आरो जों बे गियानखौ लाखांनायनि उनाव जों माखासे फंबाय बिनानाव बा जोंनि फरायसाफोरखौ जोङो माखासे गियान फारसे जोङो सोनो हागोन बेनिखायनो आङो बुंबावो नोंथां जोंनि राव बा बिमानि राव होनोब्ला जों नोंथाङा दानिसो बुंलांखाबाय नोंगौ थारैनो जोंनि बिमानि राव होनोब्ला बेनो जोंनि बिमानि रावानो जोङो बिमानि रावजोंनो फरायनांगौ माखासे गियानफोरखौ जों बुथुमनो हायो जुदि जोङो जों बुंनो थांला अब्लाबो जोङो जोङो बांसिनै जोङो आंनि साननाय मथेब्ला आंनि आङो बयखौबो जाजानो लुुबैयो माने बिमानि रावजों फरायनांगौ अब्लासो जोंनि बिमानि रावा मुलुग दावबाराव गोसार जागोन बा मुलुग दरबाराव जों सिनायथि मोनजागोन अब्लासो जोङो गोजौ फारसे दावगालांनो हागोन होननानै आङो सानो आरो नोंथां अब्ला जोङो दिनै गोबां माखासे खोथा सावराय ओमफ्राय जों मिथियै बाथ्राखौबो जों मिथिनो मोनबाय दिनै नोंथांजों सावरायनानैबो खोब गोजोननाय मोनदों बिदिनो इयुन समाव नोंथांजों बेफोरबायदिनो सावरायनो मोनबावगोन बा माखासे आयदाफोरनि सायाव बाथ्राखौ लानानै जों सावरायनो मोनगोन होननानै दिनैनि बिबुंथिखौ बेयावनो दोनथनाय जाबाय होननानै आङो फोरमायनाय जाबाय आरो नोंथांखौ
गोजोननाय थाबाय नोंथांसिम
थेंक इउ थेंक इउ
अके सार